औ नोंथां।
अ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांनिसिम आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
आयदायानो जाहैबाय जे जोंनि बर'फोरा मा मा आबाद मावो?
औ हागोन हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायलाय नोंसोरथिं मा मा आबाद मावो एबा मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो।
औ औ नोंथां जागोन। जोंनिथिंजायथ' फ्रायानो दा दैज्लांनि बोथोराव जेरै--माइ आरो मेसेंनि बोथोराव जेरै--आलु बा कबि आरोबाव लाइ लाफा। बेफोरखौनो बांसिनै गायनाय बा फोनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ
आरो नोंथांमोननिथिंजायै अबे आबादखौ बांसिनै मावनाय जायो नोंथां।
दा जोंनिथिंबो बांसिनै बुङोब्ला माइखौनो मावो आरो थास' बेफोरखौबो मावो लेस्रा जोगोनार आरो मेसें बोथोराव बेसर, आलु मा मटर ओमफ्राय बिदिनो दालि सबाय बेफोरखौ मावनाय जायो आरो।
औ
उम
दा बे दालिनि आबादखौ माबोरै मावो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ दालिनि आबाद मावनो दालियाथ' गोबां दालि थायो जेरै मुसुर दालि खालाक् दालि बिदिनो गोबां। थायो दा आं मोनसे बुंनोसै जायखिया दालिखौ जे माइ हाखांनानै नारा बेयावनो नारायाव बे दालिखौ सारना लानाय जायो आरो बिनि उनाव ट्रेक्टरजों खेबसे हालेवनाय जायो।
औ
अब्लानो बेयो हारसिंनो रोदोमनानै एबा गाजा खिलिनानै देरो आरो देरनानै समजों लोगोसे फिथाइ थायो आरो फिथाइ थाइब्लो थाइब्लाथाय बियो जेब्ला फिथाइ फथायनानै बिनि फिथाइया गोरा जागोन एब्ला रागोन अब्ला बेखौ फुनानै
औ
जायो आरो फुनानै जमा खालामनानै न'आव लाबोनानै मिसिनजों एबा मोसौ ट्रेक्टर बिदिजों नानानै बैनि फिथाइखौ दिहुननाय जायो आरो।
औ
औ
आरोबाव जोंना दंबावो जेरै आलु, बे आलुनि आबादखौ नोंथांनिथिंजाय गायगोन ना गाया?
औ मावो बेखौबो मेसें बोथोराव
औ जोंनिथिंजायबो गायो आरो
औ दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आल आबादखौ माबायदि मावो
औ हागोन नोंथां दा जोंना आलुनि आबादखौ गायनोब्ला जोंहा गिबियावनो आलुखौ हाथथायनिफ्राय बायनानै लाबोग्रोनांगोन जे आलुनि जोलै लैखौहाय बिनि उनावहाय जोङो बायनानै लाबोनानै जे जायगायावहाय गायगोन बे जायगाखौहाय जोङो हालेवग्रोनानै लानाय जायो आरो हालौ नाया जोङो ट्रेक्टर बा मोसौ बेफोरजोंनो हालौवनानै लायो आरो बिनि उनाव हालौवखांनायनि उनावहाय जोङो बे हाया जेब्ला गुरै जायो अब्ला जोङो बेयावहाय नांगोलफोरजोंहाय सिनबोनानैहाय बे आलुखौहाय मोनसे मोनसेयैहाय होनानै बेयावहाय हाफोरखौ खोबनाय जायो आरो आरो बेखौ खोबखांनायनि उनावहाय जोङो बेवहाय जिगाबफोरबो बनानै होयो जाहाथे बे दाउफोरा बेखौ एरखुनो हाया बा नस्थ' खालामनो हाया बेनि थाखाय जिगाबफोरखौबो बनानै होयो आरो-आरो बियो दानसे बा दाननैनि उनावनो बेदरफोरा थाङो आरो बेनि उनावहाय ओंखायनो जोङो बुरनानैहाय बे आलुखौहाय मोननो हायो आरो
औ
औ नोंथां
दा आलु गायनोब्लाथ' एसे बाला गोनां एबा बाला सिया हानांगौना बेयावसो बांसिन जायो आलुआ
औ नंगौ नोंथां
हासार गोनां जानांगोन आरो
औ औ
गोबोरखिनि एबा बाजारफोराव मोननाय हासारफोरखौ लाबोनानै हालौफैनानै हासार जाहैग्रोयो आरो सिगाङाव
औ
औ थिग बेबायदिनो नोंथांमोननिथिंजाय आरोबाव जोंना ओरै बेसरफोरनि आबाद बेफोरखौ मावो नामा नोंथां?
औ मावो माव
औ बेसरनि आबादखौ माबोरै मावो? एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां?
औ बेसरनि आबादखौ मावनोबो बिदिनो मेसें बोथोराव मावो नालाय बेखौबो जेब्ला माइ हाखाङो अब्ला बेयाव ट्रेक्टरजों हालेवना लानाय जायो आरो बाजारनि फाय बिदिनो बेसर बेगरखौ लाबोनाय जायो लाबोनानै बिदिनो सारनानै जायो फोथाराव आरो सारनानै बिदिनो आरो हालेवफिननाय जायो
औ
आरो बिनि उनाव बेसरा हारसिंनो रोदोमनानै एबा खिलिनानै देरबोयो देरबोब्लाथाय बिबार बार गिबियावनो आरो दा नुनो मोनो जे खायसे जायगाफोराव बिबार बारनाय समाव जे बेरे बेखौ लाबोनानै बेसर बारियाव हगारना होनाय जायो
औ
बिदिब्लाथाय बुंनाय जायो आरो जे बेसरनि जे फिथाइ एबा बेसर बेगरा मोजांसिन जायो बुंनाय जायो बेनि थाखायनो बिदिबो खालामनाय जायो आरो जेब्ला बेसर बिबार बारनानै फिथाइ थायो अब्ला बेखौ फुनानै न'सिम लाबोनाय जा रो आरो न'सिम लाबोनानै बेखौबो बिदिनो मेचिनजों एबा मोसौ फोरजों मारा होनानै बेसर फिथाइखौ सोखानाय जायो आरो आरो बै बेसर फिथाइखौ मिलाव लांनानै हुख्रेमनानै थाव दिहुननाय जायो आरो नोंथांमोनथिं फाथो आबाद मावो नामा?
मावो नोंथां।
माबोरै मावो एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ
फाथो आबादखौ मावनोब्ला जोङो गिबियावनो हाफोरखौहाय हाय एवनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो एल खांनायनि उनावहाय जोङो बाजारफोरनिफ्राय फाथो बेगरखौहाय लाबोनानै बेयावहाय सारनानै होयो आरो
औ
हरखांनायनि उनावहाय बियो देरनोसै रज'नानै बिनि उनाव नाव बेखौहाय दानसे बा दाननैनि उनावहायनो बे फिफाङा देरोब्ला दानफायो आरो आरो दानफायनानैहाय बे खौ जोङो मुथा मुथा खानानैहाय दैयावहाय सोमनानै दोनग्रोयो आरो बेयाव सोमखांनायनि उनावहाय जोङो दैनिफ्राय बोखांनानै बिनि बिगुरखौ आलाद
आरो बिनि जे मोदोम बा सेरखा होनना बुङो बेखौ आलादा खालामनानैहाय जोङो लाबोनाय जायो आरो आरो जोंहा बे फाथोनि दुरुंफोरजोंहाय कि गोबां रोखोमनि दुरुंफोरबो बाहायनाय जायो आरो जेरैहाय जोंना फारखंफोरावबो बेखौनो बाहायो फाथो दुरुं बेखौनो बाहायो फारखं हेबनायफोरावबो
औ
औ आरो सेरखाफोरखौबो बिदिनो अर जरायनायफोरावबो बाहायनाय जायो
औ
औ आरो नोंथांनि थिंजाय हाय बे जे ओंख्रि जाग्रा टमेट' बा लाइ लाफा बेफोरखौ मावो ना मावा नोंथां?
औ लाइ लाफाखौ मावो ओमफ्राय टमेट'खौ बिदिनो मावो एसे एनै बारा मावनाय जाया।
आरो जोंना दङ गय गयफोरखौबो नोंथांमोनथिं गायोना?
औ गायो।
दा बे गयखौ माबोरै गायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होदो।
औ दा गय गायनो थाखाय गिबियावनो गय फि फिथाइ गोमोन बेखौ हाननानै बे मोजां मोजां गय फिथाइ बेखौ दोननानै प्लास्टिकनि फुलि जावैग्रा बिदियाव हायाव बानायनाय जायो नङाबा सोरबा सोरबा ओरैनो हायावबो बानायो जावनानै फबना होयो। आरो फबबाथाय बेयो खिलि होननानै फिसा फुलि जाबाथाय बेखौ गायस्लायनाय जायो बिदिनो खेबनै फोर गायस्लायो बेखौ फुलियावनो बेनि उनाव एसे देरबाथाय जि जाय जायगायाव गयखो गायगोन बे जायगायाव लांनानै गायहैनाय जायो। दाथ' गोबां माइ गायग्रा जायग्रा फोथारफोरावबो गयसो गायजोबनायखौ नुनो मोनो।
औ
बिदिनो बे जायगायाव लाइन लाइन गोजान गोजान बेदि
गायहैनाय जायो आरो गायहैनानै देरबाथाय बोसोरबा एबा स्नि दाइन बोसोरसोनि उनाव बियो फिथाइ थायनो लायो।
औ नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंना समनिबो आंखाल जाहैबाय आङो नोंथांजोंहाय बे आबादनि बागै सावरायनानै बा रायज्लायनानैहाय जे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो हाबाय। बेनि थाखायनो आङो बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय।